खोनाबायना औ आंबो खोनादों। ए आंबो खोनाखादों हेलौ खोनाहादोंथ' औ खोनहादों आङो। खोनादिया ना माने
औ औ औ
हेलौ
औ
खोना खोनायाखै नामा नोंथाङा?
हेलौ हेलौ
अ
औ खोना खोनादोंना? औ औ
अ खोनाबाय ना होनबा? खाहाबायना नोंथाङा औ औ जोबोद मोजां बिदिबा दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो सुंद'यै जों लादिनाय नङा होमबा?
औ
औ दा जोंनि सावरायगोनां आयदायानो जाहैबाय माने बर' आइजोफोरनि आथिखाल समाव माबायदि फारि दावगादों बेनि सोमोन्दै जों सावरायनाय जों नङा होमबा नोंथां
औ दे नोंथाङानो नोंथाङानो बुंदो होमबा।
औ ओ बर' आइजोफोरनि फारि दावगानाय होनोब्ला जोङो सिगाङाव मामोन आरो आथिखालाव मा बेखौनो जों सावरायगोन। दा जोङो बे हिसाबै सिगाङाव जोङो बर' आइजोफोरा माबायदि सोलियोमोन बेखौनो आं फोरमायदिनि दा जेब्ला जोङो नायहरो बर' बेफोरनि समाजाव हौवा गाहै समाज हिसाबै। हौवाफोरानो हिनजावफोरखौ माने दमाइन गाहाय खालामनानै दोनोमोन मानो होनोबा बिसोरो। हौवाफोरा हिनजावफोरखौ न'नि खामानि मावनो थाखायल'। गुबैयै बाहायनाय जायोमोन बाहेरायाव खामानि मावनो थाखाय हगारनानै होनाय।
औ औ औ।
औ। बेनिखायनो बेनिखायनो बिसोरो फरायनायनि थाखाय बिसोर सुबिदाखौ लानो हायामोन आरो। खदा खोनादों ना नोंथाङा। हेल'।
हेलौ।
औ औ खोन हादोंना नोंथाङा आं होननायखौ औ दा बिसोर। फरायनायनि सुबिदा लानो हायासै बेसोरखौ न'नि खामानि मावनाय जेरै ओंखाम। ओंखाम, ओंख्रि संनाय आरो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय। बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब खालामोमोन आरो बे बर' आइजोफोरखौ।
औ।
जेरै सि दानाय दा जों बुंनो हायो बर' जुदि सिगांनि खोथाखौ। ओरैबायदि दं सासे हिनजावसाया बा सासे सिख्लाया जि दानो रोङाब्ला माने। आखाइनि हा खामानिफोरखौ रोङाब्ला। हाबा जानो गोबाब गोब्राबमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ दा बेखायनो बिसोरो बे उन्दै समनिफ्रायनो सुदाम दानायनिफ्राय जागायनानै। बिमाफोरनि सि दानानै आग्लायनि खुन्दुंफोरखौ जुथु माबानानै थुननानै मुस्रा सानानै। बे सुदाम दायोमोन बेनिफ्राय बिसोरनि जि दानाय सोलोंनाया गिबि होननानै। जों मिथिनो मोनो आरो सोलोंजेननाय खाबुखौ बेयावनो लानो मोनो। बेनिफ्राय एसे सिख्ला देरबाथाय जेरै गामसा फालि बेफोरबायदि दानायखौ जागायहोयोमोन आरो बिमाफोरा बिनिफ्राय जेला मोजाङै दानो रोंबाय अब्ला दख'ना बेफोरबायदिखौबो लासैनो दानो। फोरोङोमोन आरो आगर एरनायफोर दख'नाफोरखौबो फोरोङोमोन आरो न दा
औ।
दा बिनिफ्राय जोङो। समजों लोगोसे जोंनि समाजारि थासारिया सोलायदों मानो होनोबा। बर' हौवाफोराबो माखासे गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ नोजोर खालामनानै साननाया स सोलायदों मानो होनबा गुबुन हारिनि आइजोफोरा जेरै लेखा फरा फरायनानै। मोजां मोजां खामानि मावदों बा समाजनि खामानि मावदों गिदिर गिदिर साख्रिि खालामनायखौ नुनानै। जोंनि बर' हिनजाव बर' फिसाफोरखौबो ओरैनो। न'नि खामानियावल' दोनबाय थायोब्ला समाजा जौगानाय नङा। होननानै माने ब माखासे बिजाब फरायनो थाखाय स्कुलाव थांनो खाबु होदों आरो नोंथां। आथिखालावथ' जों नुनो मोनो माने बेहाय खुनु हौवा हिनजावनि फाराग गैलिया आथिखालाव बयबो फिसा हौवाब्लाबो फिसा हिनजावब्लाबो एखे स्कुल एखे मोजां स्कुल स्कुलावनो फोरोंनानै फिसाखौल' गोरों जाथों मोजां गावनि जिउआव थांनानै थानो हाथों होननानै जों फोरोंनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ
दा बे हिसाबैनो जोंनि आथिखालनि बे समाव बर' आइजोफोराबो गोबां लेखा रोंबाय आरो मोजां खामानि मावनो सोलोंगासिनो बा मावगासिनो होननानै जों बुंनो हायो जेराव आथिखालाव बिजाब फरायनायनि उनाव मोजां फालांगि खालामनो सोलोंदों उ बेबायदिनो अफिसफोराव जेरै दिडिसि अफिस बा जिखुनु मावख'फोराव जेरै एन जि अ नहले जोंहा ओरो मोनबावो बै पलिय' दौग्रा आरि बेफोरबायदि अंगनाबादि बेफोरबायदिफोराव खामानि मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै आथिखालनि लाइमोनफोरा प्रफेसार मास्टार बेफोरबायदि खामानि मावनानै जोंनि समाजखौ फोसाबगासिनो बर' आइजोफोरा खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों औ
औ औ दा बेबायदिनो समजों लोगोसे दावगानानै बर' आइजोफोराबो माखासे दानाय लुनायनि खेथ्रआवबो जेरै जाय जेरै हागौ एरै अयभिं खुलिनायनि गेजेरजों सि दिहुननानै फालांगि महरै फाननायखौ नुनो मोनदों रावबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै आरो नोंथां
औ
दा जों नुनो मोनबावदों बर' आइजोफोरा बे बेफोरबायदि संनाय खावनाय बा खामानि मावनायजोंल' थाबथानानै थायाखै दा समाजनि जेरै लिरनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां लिरनाय होनोबाथ' ओरैबायदि मोनसे मोजां आयदा बियो जे जायगायाव लिरनाय बे जायगायानो जाहैबाय सबसे साबसिन बा सबसे मोजांसिन सोदोब बेखौ जथायनानै थिखोनाय जायो दा बेबायदि खामानियावबो बर' आइजोफोरा उन जानानै थायाखै आरोना समजों लोगोसे बेबायदिनो बेफोरबायदि बिजाब लिरनानै दिहुननानै आथिखालाव जों नै दाख्लैसो भारत सरखारनिफ्राय साइ एक देमि बान्था मोननो हादों सहायसलि ब्रह्मआ आरो बेबायदि बिदिनो गोबां जोंहा मोजां मोजां दङ जेरै इउनिभारसिटिफोरनि प्रफेसारफोर बा हाइ स्कुल कलेजफोरनि प्रफेसारफोर बर' आइजो फोर आथिखालाव बेफोरबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों समाज खौ फोसाबनो नाजागासिनो आरो जाय जेरै हागौ मोजां खामानि मावनानै संसार जालांगासिनो आरो नोंथां
औ औ
दा नोंथाङाबो एसे बे सुंद' सम थानायावनो माखासे बर' आइजोफोरनि सोलायनायनि ओ नुथाय बेखौ फोरमायनो हागोन।
औ जोंनाथ' बिदिनो गोदो गोदो माने बर' आइजो फोरा न'नि खामानियावनो माने बेस्थ' जाहैनानै थायोमोन आरो माने एसेबां माने गोरों गोराबो नङामोन फरायनोबो मोनामोन नालाय गोदो आइजोफोरा बेनि थाखायनो बांसिनानो गोदोनि आइजोफोरा न'खरनि खामानियाव माने मुखुब जानानै
नोंथांनिखौ फिसा फिसा खोनाफैदों एसे ओ गिदिर रायज्लायबा मोजां
औ औ बिदिनो जोंना ओ गोदोहाय न'आवनो खामानि मावनानै थायोमोन बिदि बाहेरफोराव माने थाङामोन आरो ओ न'नि न'निनो बायदिसिना दानाय लुनाय सावनाय खावनाय बेफोरबायदि इयुनाव माने खामानिफोराव मुखुब जानानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि ओ खम जाबाय आरो नुनो मोननाया
औ
माने बयबो ओ दानाथ' बयबो बिदिनो खामानियाव थांङो गोरों गोरा जाजोब्बाय नालाय बेनिखायनो सोरबा अफिस अफिसफोराव थाङो। आरो बिदिनो बायदिसिना माने खामानिफोर मावो आरो दानिया
औ
बाहेराव बेफोरबायदिनो ओ हौवाफोरनिख्रुइबो माने ओ आइजोफोरा गावबा गाव सोलिनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे फिसा खामानिबाबो मावखायो आरो मावनो थाङो बेफोरबायदिनो गावबा गावनि माने न'खरखौ सोलिलांगासिनो दंङो आरो गोदोनि बायदि बेफोरबायदि खालि न'निल' खामानि मावनानै थाला न'आवनो थाबाय थाला बाहेराव ओंखारलाङो ओंखारनानै बिदिनो सोरबा अफिस कलेज स्कुल बेफोरबायदियाव खामानि मावो आरो बे नि खामानि मावनानैनो जोंङो ओ सोलिगा
आथिखालावथ' नुनो मोनबावदों बे माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों गोबां आइजोफोरानो जेरै दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय एम्फौ फिसिनाय जिखुनु माने जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय राहा लागासिनो नाय दंना नोंथां।
औ औ बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदि मावनानै दंङो आरो आथिखालनि आइजोफोरा
औ आरो सोरबाबा बिदिनो दखान ओ दखान जि दखान बेफोरबायदि माने गिदिर गिदिर दखान दखानफोराव ओ गावबा गाव माने खुलिनानै दखान होयो बेफोरबायदिनो होनायखौ माने नुनो मोनदों सोलिनायखौ खामानि मावनानै थानाय आइजोफोरखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव बेफोरबायदियानो माने बांसिन जाबाय न'आवनो थाबाय थाला आरो मानसिफोर माने आइजोफोरा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दा जाहा समाबो जाबाय दे
औ औ
अब्ला जों लाखिदि ना
औ दे
दे औ